थां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथामसिम हाललायनाय बावहरफिननाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनिम गोजोन हामलायथि बायहरनाय जाबाय नोंथांनिसिमबो।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
आयदायानो जाहैबाय जेनेबा दामजु दामजु खाम सिफुं सेरजा बेफोरनि सोमोन्दै
ओं
ओ एसे फोरमायना होदो नोंथां। जेनेबा गोदोफोर माबायदि सोलियोमोन दा माबायदि थासारि बेफोरबायदि
औ गोदोनि समावथ' जोंनि बर' हारिया बांसिन माने गोदोनिफ्रायनो दासिमबो खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ माने बांसिन दामबोदों आरो बैसागु फोरबोआवथ' बांसिनानो खामजों सिफुं सिफुंजों आरो सेरजा जाबफ्रिं बेफोरजोंसो सोलिखायो नालाय दा मोजाङानो गोदोनि नेमखान्थिफोरखौ दासिमबो फालिबोगासिनो।
ओम
आरो जोंनि हारिमुवाथ' एसे ए जौखोलांगासिनो बर' हारिनि हारिमुवा दा मोजांनि फ्राय मोजांसिन जाबोगासिनो आरोना नोंथां गोदोनि बायदि बांद्राय बैसागुफ्रावथ' गोदोनि समाव बांसिनानो मोसानाय समाव खाम सिफुंजों इदिनो ज' ज' गिदिंलायोमोन। खाम सिफुंजोंनो बिदिनो दामनानै मोजाङै रंजााबोयोमोन आरो ना।
औ मा होनो नोंथाङा बुंनाया नोंगौ जेनेबा ओ गोदोहाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बे खाम सिफुं सेरजा जेनेबा बेखौ दासिमबो बेफोर दामजुफोरखौ बाहायो जेनेबा उम थेवब्लाबो गोदोनि बायदि बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनलिया ओ एसे खम जासै आरो ओ गोदोनि आबै आबौनि दिनाव जेनेबा जेबो बिदि दामग्रा मा होनो बक्सफोर जेनेबा बिदि दिडिजे बक्सफोर बिदि बांद्राय गै गैयामोन जेनेबा बेफोर गैयै गैयैनि जाहोनाव जेनेबा जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोर जि जिजेंगा बेफोरखौ बांसिन जेनेबा बैसागोफोराव बाहायनाय बैसा बैसागोनि अनगायैबो बेलेग मा फोरबोफोराव बाहायनाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेनेबा बै गामिफोराव ज' ज' बैसागो मागिनायाव ओंखारनाय बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनि मुगायाव बांसिन बेफोरबायदिखौ ओ जेनेबा बाहाय बाहाय बाहाय जेनेबा बाहायो बाहायोबाबो खम नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव उम आथिखालाव जेनेबा बे गामिफोराव बैसागोआव जेनेबा ज' ज' गामिनि मानसिफोरा बयबो ओंखारबोनानै बे दालायथो जेनेबा उम एसेसो जेनेबा बेदरफोर जाबाय बिदिनो माबाय ओम बिनिनो बिनि बिनि उनाव दालाय बे गामि गामि दालाय न'खर न'खर हाबनानैदि मागियो
औ औ
बेफोराव गोदोनि दिनाव जेनेबा खाम सिफुंजों माबायोमोन ओ माबानानै दामनानै रंजायोमोन आथिखालनि समाव बांसिन डिजे बक्सफोरजों ओ दिडिजे बक्सफोरखौ बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां बेयो थारैनो सैथो
औ जेनेबा गोदोनि दिनाव बे लांदां बैसागो दंखायोमोन जोंनियाव बे लांदां बैसागोआवबो बेफोरबायदि दामजुफोरखौ दामो जेनेबा ओमफ्राय दाथ' दामनाया दामो दाबो जेनेबा बांसिन बिदि फांसनफोराव उम मा होनो लांदां बैसागोफोराव हिनजाव हौवा मोसानाय बे हिनजावफोर बुरजा ज' ज' मोसानाय लांदां बैसागो बे फोराव दामनायखौ नुनो मोनो आरो दाबो ओमफाय बांसिन आथिखालनि मुगायाव बांसिन ओ फरायसाफोरानो फरायसाफोर जेनेबा बांसिन मानसिफोरानो ओ ससियेल मेडियाायाव मुखुब जानानै थायो बेफोरखौ सोलोङा बेफोरबायदि जायो आरो जेनेबा बेफोरबायदि बेफोरबायदियाव मुखुब जायालासिनो जेनेबा बेफोरबायदि दामजुफोर ओ दामनाय मानाय बेफोरखौ सोलोंबा सोलोंनाया मोजां आरो जेनेबा ओ उम बेफोरो माबाया गोबावै जोरनानै थांगोन जोंनि माबानिया बेफोर दामजुफोरा बावनाय नङा बेफोरबायदि आरो बेफोरखौ लाखिनो थाखायनो जेनेबा गामिफोराव दा ओ जोंखैजाय माखासे माबाफोर लागासि नो जेनेबा ओ फ्रियावनो बिदि खाम सिफुं जथाफोर दामनो फोरोंनाय मानाय दा सामार भेकेसनाना जेनेबा गरम बन्द' गरम बन्द'आवथ' बयबो जेनेबा बिदिनो थायो न'फोराव ओमफाय बेफोरखौ समखौ ओरैनो हगार हरालासिनो जेनेबा बेफोरबायदि ओ फ्रि फोरोंनायफोराव बयबो बाहागो लाहैनाय बेबायदि मोनसे माबा भेकेसन ला लानानै फैदों आरो जोंनियाव जेनेबा राहा फोर माने फैसा होलानो ओरैनो फोरोंनाय बे बिदि दा जोंनियाव जागासिनो
अ जोंनिथिंथ'आ बिदि औ नोंथां।
दे फोरमायदो नोंथां।
अ जोंनिथिंबो बेबायदि सोलिदों माने बिदिनो सोरखौबा सोरखौबा दामनाय देनायफ्राव एसे गोसो जानाय मानसिफोरा थाङो सोलोंहैयो नाथाय बांसिनानो दानि गथ'फोरा बांसिन ससियेल मिडियाायाव इन्टारनेटआव गोदोसोनानै थाहैयो आरो। आरोना नोंथां ओमफफ्राय बेनिफ्राय नोंथाङा दहायनो फोरमायलांनाय बायदिनो जोंथिंबो बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय ओ।
बांसिनानो गोदोनि समाव हाबा हुखाफ्रावबो बांसिनानो खाम सिफुंफोरजों एसे रंजायोमोन। माने दामनाय बिदि दिजे बक्सफोर बारा गैयामोन नालाय गोदोनि सिगां समाव दानि समावथ' बांसिनानो बेबायदि मा होनो बक्सफोरजोंसो दिफोरजोंसो बांसिन हाबा अखाफ्राव मोसायो रंजायो गोदोनि बायदि बिदि नंलिया आरोना नोंथांनो दहाय जेरै बुंङो बेबायदिनो आरो
बेफोरनि गेजेरजों ज जेरावनो माखासे जेनेबा बैफोर माखासेफोराव जेनेबा एसे गोदोलांनो हमनाय बेफोरनि अनगायै जेनेबा जोंनि मोनसे फोरबो जेरै खेराइ फोरबो जे खुङो जोङो। बे खेराइ फोरबोआव गोदोनिफ्रायनो माने ओ खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि दामनानै मोसायो ओमफ्राय बे मोनसे बे बे मोनसे बे मोनसे फोरबो फालिनायनि माबाखौ आं सिगांनिफ्रायनो एखे नुबोदों आरो जेनेबा दासिमांबो बेफोरबायदि मा होनो दामजु दिजेफोरजों जेनेबा माबाया बेखौ जेनेबा खेराइ फोरबोखौ जेनेबा दाबो खाम सिफुं दा बेफोरबायदि दामनानैनो फालिनाय फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे मोनसेया दासिमबो थांनानै दङ।
ओं नंगौ नोंथांनिया थारैनो सैथो ओं
औ नोंथांमोननि जायगायावबो जेनेबा बेफोरबायदि सुबिदाफोर फैदों नामा जेनेबा फ्रियावनो फैसा रां बाहायालासिनो जेनेबा बेफोरबायदि दामजुसो फोरोंनो होनाय मानाय
जोंनिखैथ' आं बांद्रायबो थाल लानाय जायाखैना आरो नोंथां ओमफ्राय माने।
फैनायाथ' फैदों नाथाय एसे गोजानाव जोंनि बे जायगायाव बांद्राय खाथिद्रायाव फैयाखै ओमफ्राय इ एसे गोजान आर ना गोजानाव थांनांगौ।
ओम जोंनिखाय जादों बिरादनो बिदि गोलोम बोथोरनि बन्द' बेफोरबायदियाव बिराद लाबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो थाङो आरो बयबो माखासेफोर बाहागो लाफैयो मायो।
ओ।
बेनि अनगायैबो जेरै फरायसालिफोरावबो बेफोरबायदि मा होनो दामजु फोरोंनाय माबा बेखौ लागासिनो आरो
ओ।
नों फोरमायबावदो नोंथां एसे
जोंनिखिथ' मोजाङानो नोंथांनसिमखौ बेबायदि फोरोंदों नाथाय जोंखौ बेबायदि लाबोनाय रावबो बेबायदि बिदि गैया सोरबा फोर सिगांफोर लाबो बायदोंमोन नाथाय सोलोंग्राफ्रानो बारा गैयाना नोंथां बेनि थाखाय। थाखायनो माने
ओम जेनेबा औ जेनेबा ओरैबायदि जायो माबा एफा फोरोंग्राजोंल'थ' जाया जेनेबा फोरोंग्राजों लोगोसे सोलोंग्रा थायोबासो खामानिफोरा जाफुङो नालाय
औ नोंथां।
ओमफ्राय नै दा नोंसोरनियाव फोरोंग्रा दङ ओमफ्राय सोलोंसानि अनजिमा खम बेफोरबायदियाव ओमफफ्राय बारा माबा जाया आरो।
औ गोदोलाङो औ
ओम
जोंखै बांसिनानो दाथ' बैसागुफ्रावबो बिदि खाम सिफुं अबेबा अबेबा गामियाव खाम सिफुं जथा बेफोरबायदिखौ बाहायलानो माने दामजु फोरखौ जेबो बाहायला बैसागुफ्रावबो बांसिनानो। बे मा होनो बक्सफोरजोंल' दिजेफोरजोंल' लानो लानानै माने मागियो आरोना बैसागु मोसायो दा खायफा गामियाव बेबायदिनो जालांबाथ' आरो जोंनि इयुन समनिफ्राय समसिम मा जाहैबावगोन बेखौ हमना मोनो आरो
माखासे दामजुफोरखौ जेनेबा गोमानाय बायदियानो होनजायो जि जिंगा होननायखौ नोंथाङा मिथियोना
सिजा औ मिथियोमोन दाथ' नुलानो
औवानि औवानि बानायनानै बे ज्रेद ज्रेद फुग्राया
औ औ मिथियो नोंथां
औ बेनो बेफोरखौथ' दानिया नुनोनो मोनला बांसिनानो
औ नुलाथ' आरो।
गोमालांनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ
आंबो बेखौ बे बुस्थुखौ बारा मिथियामोन ओमफ्राय दाख्लैयो माबायाव गुवाहाटियावसो उ सासे मानसिनिफ्राय नुबोदों आरोखि आं बे जि रिंगा होननायखौ
औ जोंनि जायगायावथ' बांसिनानो बिदिखौ बाहायलानो
ह
गोमालांनो हमबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां होमबा नोंथां जोंनाबो नै समा सफैलायबाय
औ
नोंथांजों दा बेफोरनि सोमोन्दै दाम दग्रा दामग्रा जिनिस सनि सोमोन्दै रायलायनानै गोजोननाय मोन्दों टाइमाबबो सफैबाय नोंथां सानो जेनेबा उनफोराव बेफोरबायदिनो लोगो मोननानै रायलायनो मोनगोन एसेयावनो दोनथ'सै नोंथांना दे नोंथां
ओं दे गोजोन्थों